औ औ खोनाबाय नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोन फुंबिलि।
ओ गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिसिम गोजोन फुं बिलि नोंनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासि सिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
दा नै आं बेस्थ' नङा दा थिगैनो दंथ'यो नोंथां।
अ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आंनो गथ' जौगानायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन हागोन हागोन उम। स' गथ' जौगानाया जाबाय जेब्ला सासे गथ'आ जोनोम जाजेननायनिफ्राय देरजासिमहालागै माबोरै जौगायो आं बेनि बागै बुंनो सानदों आरो। जेब्ला सासे गथ'आ जायो अब्ला बे गथ'आहाय माने बिनि जेबो जौगानाया जाया अनलि बिनि गिबि देहा मोदोमनि जौगानायल' जायो। मा होनना बुङोब्ला नांगौसिबां जाया बेबो मोनसे थि जखानि जायो जेब्ला गथ' गथ' आ जोनोम जागेर बा बुहुम सायाव आगान होफैयो अब्ला गथ'आ जेबो रोङि जायो मानो होनबा राव रोङा बिसोरो सिनायनो हाया बिसोरो जेबबो बुद्धि खायदा रोङा बे समावहाय अब्ला जेब्ला सासे गथ'आ लासै लासै से बोसोरसिमहालागै फैयो अब्ला बेवहाय गोबां सोलायनाया नुनो मोनो। गिबियाव सासे गथ'आ बा सासे उन्दै गथ'साया गथ'साया गिबियाव बिनि मोदोम आ थिं खर' गासिबो बाहागोआ मानो सोमावनो हानाय जायो माने बिसोरनि गिबिसिन सोलायनाया जाबाय बिसोरनि मोदोमनि मावसानाय बिसोरनि आखाइ सोमावनो हानाय बिसोरनि मेगन खेवनो हानाय खर' सोमावनो हानाय बिसोरनो गिबि सोनाय गथ'नि आरोखि बिनि उनाव जेब्ला गथ'आ लासै लासै देरबोयो ओ बैसो जायो अब्ला एसे मिनिनो रोङो। बा माबा मोनसे नुनानै बिसोरो मा होनो नायो। सोरखौबा नुयोब्ला मिनियो बे आरोखि। बेबायदि लासै-लासै सोलाया फैयो आरो बेजों लोगोसे जेब्ला एसे देरबोयो एसे देरबावो माने जेब्ला सात मास जेब्ला सात दान, स्नि दान बा दाइन दान जाबोयो अब्ला बिसोरो एसेयाव मा होनो सिनायनो हानाय जायो गावनि बिमा गावनि बिफा गावनि न'खरनि सुबुं बेजों लोगोसे माबा मोनसे बेसादफोर बेफोरखौ मा जायो नुनो हानाय जायो जेब्ला गथ'आ नुजेनो अब्ला बेनिफ्राय सोलोंजेनो बि सोरो आरो जिखिनि बुंदों बेखौबो गथ'फ्रा खोनानो हानाय जायो। जेब्ला गोसोआ देरै गथ'आ जेब्ला देरै देरै से बोसोर जाबोयो अब्ला गथ' फ्रा बेवहाय गोबां सोलायनाय नुयो माने गथ'फ्रा गोख्रों जाबोयो मायावहाय खोनानाय आरो नुनाय बेफोर गोख्रों जायो आरो गथ'फ्रा मा जायो माने मानबायनो हानाय जायो गथ'फ्रा। गावखौनो गाव दं जेब्लाबो जेरै गेदेर सुबुंफ्रा थाबायो जेरै गेदिर सुबुंफ बुङो जेरै गेदिर सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि खामानि दामानि मावो अब्ला बेखौ नुनानै गथ'फ्रा मावफानो बुंनो गोसो जायो बिदिनो गथ'आ जाया-जाया माम बायो जाया-जाया दिन्दिङो हायागौ माने बियो माय नाजायो हायागौ मानि बियो दिन्थिङो हायागौ मानि बियो मा होनो थाबायनो नाजायो आरोना आरो बिनि बुंनाय जिखिनि बुंनाय बियो हायागौमानि बुंना जायो जेरैहाय बुङो बुंनो हायो गिबि समावहाय गथ' आ ओंखामखौ ओंखाम डाइरेक्ट थोंजोङै बुंनो हाया बेनि सिगाङां बुङो माम- माम। जेरै बिमाखौ बुङो मा-मा। बिदिनो गोबां माखासे बेसादफोरनि मुंखौबो थोंजोङै बुंनो हाया। बियो मानि गुबैयै बुंनो हाया जेब्ला बुंजेनो अब्ला। जेब्ला लल' लाला बियो जेब्लाबो गावखौ खोनानानै बुंनो नाजायो।
-फ्रा मा बुङो बेखौ बियो मोजां खोनासंनानै जेब्ला बियो नाजाबाय थायो नाजाबाय थायो। अब्ला जेब्ला से बोसोर बारो अब्ला बे गथ'आ बुंनो नाजायै-नाजायै गावनि बिमानि रावखौहाय बियो बुंनो हा हायो आरोखि ना बे रोखोमै गथ'आ दावगाबोयो आरो बियो नाजायै-नाजायै जेब्ला से बोसोर बारो अब्ला बेबायदि बियो गिदिरफोरबादि थाबायनो गिदिरफोरबायदि खारनो, बारनो हानाय जानाय फैयो आरोखिनो। बेजों लोगोसे जेब्ला देरो बा से बोसोरनि बारबाय बा नै बोसोर जाहाङो। अब्ला गथ'फ्रा मा जायो बेवहाय गोबां रोखोमनि सोलोंनो हमो बिसोरो। मोजां फोरोङोब्ला मोजांखौ सोलोङो गाज्रि फोरोङोब्ला गाज्रिखौ सोलोङो। बे आरोखि ना बेजों लोगोसे लासै-लासै सोलों बुद्धि फैयो। बिदिनो जानो लोंनो हानाय जायो अब्ला जेब्ला बिदिनिनो - थाम बोसोर जायो अब्ला बिसोरो गासैबो रोंखा राखा जानायलाय। माने बिमा बिफाया। मा खालामो बिसोरखौहाय फरायसालियाव थिनहरो जेब्ला फरायसालियाव फैयो अब्ला बिसोरो। गियान सोलोङो माने बिजाबाव मालनि दङ। फोरोंगिरिया मा होनो बिसोर बेखौहाय उन उन माने जेब्लाबो। फरायनो सोलोंनो नाजायो आरो जेब्ला। बिजाबनि गियान। गियाना हाबगोन अब्ला सासे गथ'नावहाय माने। मोजां साननो हानाय माने गोसोआवहाय साननो हानाय गोहो मोजां मावनो हानाय माखौबा बुंनो हानाय गोहो मेलेमारि खामानि गोहो। -खोमनि माखासे गोहो फोर बिसोरनाव गोबांसि जाना फैयो फरायनायनि गेजेरजों बेदिनो सासे गथ'आ। मोनसेनि उनाव मोनसे फारि फारि हारि दावगबोनो हमो आरोखि ना। जेब्ला बैसो अब्ला बैसो जानानै मा होनो जेब्ला।। रोंखा राखा जायो आरोखि सासे सुबुङा बेबायदिनो। मानि उन्दै समनिफ्राय देरजासिमनानै मोनसेनि उनाव मोनसे फारि फारि। दावबोयो दावगाबोयो आरो बेनोसै नोंथां बुंनांगौआ।
औ नोंथां नोंथाङा। जोबोरै मोजाङै गथ'फोरनि जौगानाय एबा। देरनाय बिनि खोन्दोफोरखौ मोजाङै फोरमायनायनि थाखाय। रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि। गथ'फोरखौ जोङो माबोरै जोथोन लानांगौ बेनि। बागै आं नोंथांनो फोरमायगोन जों गथ'फोरखौ माबोरै जोथोन लायोबा जोंहा गथ'। मोजाङै देरो एबा जगायो आं बिनि बारैनो। फोरमायनो सानबाय नोंथां नोंथाङा खोनासंलांदो। गथ'फोरनि जोथोन होननानै बुङोब्ला जोंहा। जेब्लानिफ्राय गथ'आ बिमानि गोरबोआव थागोन। बेनिफ्रायनो जोंहा गोबां जोथ। जोथोन लानांगौ जायो जेब्ला बिमानि गोरबोआव थागोन गथ'आ। अब्ला बिमाफोरखौ जोङो गोबां जोथोन लाग्रोनांगौ जायो। बे जोथोन लानायनि गेजेरजोंसो। बिमाखौ जोथोन लायोबासो गथ'आबो बिमानि गोरबोनिफ्रायनो लासै लासै। जोथोन जोथोनजों मोजाङै देरबोगोन। बेनिखायनो जोङो बिमाफोरखौ जोंहा माखासे गाज्रि हुदा। माखासे। गाज्रि बाहायनाय एबा बिमाफोरखौ बांद्राय। गोरा खामानि मावहोलासिनो जोंहा दनांगौ जायो जेरै जोङो।
जिबा।
फोरनि बिमाफोरखौ बांद्राय नारसिननाय। बांद्राय टेनसन। बायदि सानहाबनाय बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव दोननांगौ। बेबायदि थायोब्ला बिमाया। जोंहा गथ'आव गाज्रि गोहोम खोख्लैहैयो बेनिखायनो जोंहा। बेफोरखौ बेफोरनिफ्राय जानगाराव दोननांगौ। गथ' गथ'नि गथ'आ जेब्ला बिमानि गोरबोआव थागोन। बेजों लोगोसे गथ'फोरा। गथ' जेब्ला बिमाया बिम गथ'आ जेब्ला बिमानि गोरबोआव थागोन अब्ला बै बिमाया जोंहा गाज्रि मुवा बाहायनाय जेरै जौ लोंनाय ओ थांखु जानाय सिगारेट रेट सोबनाय बायदि फेग्रा मुवा बाहायनिफ्राय गोजानाव दोननांगौ जों बेखौ फोरखौ बाहायहोनो होनाङा बिदि बाहायोयोब्ला जोंहा गथ'आ जोंहा गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ बेफोरनिफ्रायबो जोंहा गथ'खौ जोथोनाव दोननांगौ बेजों लोगोसे जोङो बे बिमाया जेब्ला गोरबोआव थागोन गथ'आ अब्ला जोङो बिमाखौ जोङो गोबां गोब्राब गोब्राब खामानि मावहोनो नाङा बिदिबा मावब्ला गथ'आ ओ गोरबोआव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ बेजों लोगोस से ओ बिमाफोरखौ जोङो ओ जेब्ला गथ'आ गोरबोआव थाङो अब्ला जोङो मोजां मोजां जानाय आदार निउट्रिसोन भिटामिनफोर जाहोनांगौ। जाहाथे बि ओ बिमानि गोरबोआव ग थ'आ मोजाङैनो आबुङै देरो आरो जौगाबोयो। बेजों लोगोसे जोनोम जानायनि उनाव गथ'खौ जोङो ओ जानला मोनला एबा गोदोनि दिननि बायदि न'आवनो जोनोम होआल'से जोङो ओ मोजां ओ हस्पिटाल आव लांनानै जों गथ'फोर खौ जोनोम होनांगौ। जेन गथ'आ जोङो गाज्रि जेबो जोंनियाव गोहोम खोख्लैया। बेनिफ्राय जोंहा गथ'फोरनि थाखाय मोजां मोजाङै जाग्रा आदार बेखौ जगायनांगौ गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ। ओ बे गथ'नि जोथोन लानायानो जाहैबाय जों गथ'फोरखौ सम सम नांगौबायदि थुखैहोनाय ओ साखोन सिखोन लानाय ओ बेफोरनि बिसिनि खिनाय हासुनायखौ मोजाङै सुनानै होनाय आरो मोजां मोजां जिखौ सोलायबाय थानानै होनाय बेफोरनो गाहाय बेजों लोगोसे जेब्ला गथ'फ्रा ओ थाबाय सिलिङो अब्ला बेयाव बो जोंहा गोबां जोथोन लानांगौ जायो। मानोना गथ'फ्रा थाबायस्लिंनाय समाव जोबोरैनो दुस्थ' जायो। बेफोरखौ जोंहा मोजाङै नोजोर होनांगौ। जुदि जोंहा बेफोर थाबायसलिंनायाव गथ'फोरखौ मोजाङै नायोब्ला माबाफोर खालाम फ्लांनानै गथ'आ दुखु मोनोब्ला बियो ओ गथ'नि जिउ जोबजासिन बियो उन्दै समावनो जायोबा थालांनो हागौ बिनि थाखायनो बिसिनि गेलेनाय ओ थाबायस्लिंनाय बेखौ मोजाङै नोजोर होनांगौ। बेजों लोगोसे गाहायानो जाबाय गथ'फोरखौ गथ'फोरनो मोजां जानाया आलदा। बेबो मोनसे ओ गथ'फोरनि जोथोन लानायनि मोन से गोनांथार। जेराव जोङो गथ'फोरखौ मोजां जानाय आदार होनांगौ। अब्लासो गथ'आ मोजाङै देरगोन एबा मोजाङै जौगागोन। मोजां जा नाय आदार गैयाब्ला गथ'आ मोजां रोखोमै ओ नांगौखिनि गाव जे ओ देरनांगौ बेखौ देराबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो जों ओन्दै समाव बिसिनि गोनां जानाय माखासे जाग्रा मुवा एबा भिटामिनखौ होनाया गोनां। बेजों लोगोसे गथ'फोरखौ जोथोन लानायाव जोंहा गथ'फोरनि फारसे जेबो ओ गाज्रि एबा इनाय खालामनाय एबा बुनाय रायनाय बेखौ जोङो गैया खालामनांगौ ए बा बेसिनि सायाव बुनाय रायनायखौ बाहाय खालामनो नाङा। मानोना बे बुनाय रायनाया गथ'फोरनि गोसोआव नाङो आरो बे गोसोआव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। बेजों लोगोसे गथ'फोरखौ जों मोजां थासारियाव ओ लाखिनांगौ जेरै न'खराव जोंहा गथ'फोर गोनाङाव जेबो नांलाय खमलाय खालामनो नाङा। ओ गथ'फोरखौ जेब्लाबो अननाय दिन्थिनांगौ बेजों लोगोसे गथ'फोरखौ जेब्लाबो जोङो ओ फोरोंनां गौ जोङो सुबुं समाजाव माबायदि थानांगौ ओ गेदिरफोरखौ माबोरै ओ मान होनांगौ बेफोरखौ जोङो गथ'फोरखौ मोजां फोरोंनांगौ। बेफोरनो गथ'फोरनि जेरै ओ बेफोर जोथोनफोरजोंनो ओ गथ'फ्रा गावनि ओ जिउआव थांनानै थानाय एबा जिउआव इयुनाव जौगालांनायखौ मोजाङै खालामनो हायो आरो जोंनि समाजाव थानानै मोनसे सासे ओ मोजां सुबुं महरै जौगानो हायो। बेजों लोगोसे गथ'फोरखौ हागौमानि जोंहा सोलोंथाइ होनाय बेबोथ' मोनसे गोनां खामानिखा।